बहा द
आङो ओ आं दाथ' माबायाव दङमोन ओ हस्टेलाव? औ नों ओ नोगोराव औ औ औ आं माबायाव दङ रेन्टआव दङ आरो दा दे बुंजेबो नङा।
न'आव फैथ'थारा नामा?
न'आवहाय थांनांगौ दंमोनहाय लोगो ओमफ्रायो खामानिफोरानो एसे मुखुब जानानै समखौनो आं खालामथ'नो हायाखै।
ए आं नोंखौ जोंनाव नांगोल जांख्रा नायथावथाव लेंहरनोसो नागिरदोंमोन। माइ गायखांसिगोन नालाय जोंहा। ओम फैगौ रबिबाराव लानोसै सानबायमोन।
ए फैगौ रबिबारावसोखाना? होमब्लालाय आंना बे सम सि सिम जोबहैनो हागौ खामानियाबो। आरो आं नुफेर खाथाराखैबो उम माबा बाहागो लाफैनो मोनाखै आं।
नुफेरिखायथ' नायथावथाव फैथोंसै साननानै लिंहरदोंमोन आरो।
औ आंहा औ दे जागोन लोगो। आमफ्राय मा मा माबायो बेवहाय माबोरै जायो?
ए नांगोल जांख्राया नांगोल जांख ख्रायाथ' बे आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बायदियानो होनजाबाय। जेरै ओ आबाद जेला माइ गाय गाय गायनोसै समावहाय बे हाल जुरि जेननायाव बो माइ गायनोसैयावबो बे मोनसे फुजा होनानै माबानाय जायो माइखौ गायग्रोनाय जायो सिगाङावनो जेन'बा ओ माइ गायजेननाय समाव आरो। ओमफाय खोथिया फुजेननायावबो खालामो सो खायसे खायसेया। ओमफाय बे हाल जांख्राया जाहैबाय नांगोल जांख्राबो होनो हाल जांख्राबो होनो नालाय। ओमफाय बे जाहैबाय माइ गायखां गायखांनोसै लास्टाव आरो जेनेबा जोबथारनायाव हाल जांख्रा बिदि जायो आरो जेनेबा गामिनि ओ बयबो न'खरनिया फैनानै ओ दुब्लियाव ओ माइ गायनाय आमफ्राय बेवहाय आ बाख्रि गायनाय मानाय गासिबो नियमफ्रा थायो। आमफ्राय बिदिनो गेलेनायजों रंजानायजों माइ गायखांनायखाय हानायखाय रंजानायजों हाब्रु फुनलायनाय मालायनाय बेफोरबायदि गेलेनाय खेलायलायनाय जायो आरो।
ए औ-औ नुयो बेफोरखौ एसे एनै। मिथियो नाथाययो बाहागो लाफेरनाय जायाखै नालाय। गाव मोगथाङै माबा प्रेक्टिकेलाव
न'खर-न'खर जायहा हाल खालामो जायहा आबाद मावो गासिबो न'खरफ्रामबो खालामो आरो गामियाव बयनिवबो। जेन'बा फाला बदल आरो दा जोंनियाव जाखांनायनि उनाव आरो गुबुनाव बे बेबायदिनो एखे रोखोमनिखौनो खालामलायगोन बिदि। जेरै औ बेबायदिनो आद ओ माइ गायखांनानै माइ हानानै माइ मोनोबा माइरं गोरलै ओंखारोबा ओंखाम गोरलै जानाय जानोसैलाय। ओंखाम गोरलैयावबो बेबायदिनो आ न'खर न'खर जानाय जायो। गोदान माइखौ फुजा होनानै माइरंखौ संजेनो नालाय। दा बाहायनो बयबो रंजा बाजायै गामिनिया ज' ज' ओंखारलायनानै ओंखाम गोरलैखौबो जायो आरो बोथिसे ज'नो।
औ! बेफोरथ' औ दङ गामियावहाय मिथियो माबाखौ ओ
औ बेबायदिनो नै माबायाव आसिन मास जोबनानै कार्तिक मास हाबोब्ला कार्तिक ओ बैसा कार्तिक बिहुआनो होनो ओरैनोथ' ओमफ्राय कारतिक गासा सावनाय फोरबो जायो आरो। जेराव बाहाय ओ माइ दुब्लियाव एम्फौ एनलाफ्रा माइखौ जेबो खहा खालामैनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे ओमफ्राय साथि सावनानै दोनो आरो दुब्लियाव बिनि साइन्टिफिक माबाबो थाबाय आरो बाहाय जेन'बा ओ बे माइफोरखौ जेन'बा माइआव थाग्रा एम्फौ एनलाफोरा ओम माबायाव जेन'बा थावआव अर समाव अराव बारस होननानै जेन'बा बे खहा खालामग्रा बिस गोनां एम्फौ एनलाफोरा आरो। आबाद खहा खालामग्रा एम्फौ एनलाफोरखौ बिदि बेबायदिजोंनो खमायनाय बेबो मोनसे थाबाय आरो ओरै फोरबो हिसाबै बेखौ फालिनायबो जाबाय।
औ
दासिमाव मा मा फोरबो नुफेरखो नोंङो लोगो सहोराव सहराव थानानै नोगोराव थानानैथ' नोंहा बावजोबथारबायदां।
बावाखै बावनाया सहरावबो बेबायदिनो फालियो हाबाफारिफोरखौहाय मोनसे गुवार फोथाराव जयैनो। दमासिबाबो मागो दमासिनि फोरबो बेवहायनो गादसिबो हारि माहारिनि सुबुं फोर ज' जानानै गावबागाव हारिमुखौ दिन्थियो। बेबायदिनो फिथा
दमासियावथ' जोंना फिथा जाया।
नङा बे गुबुन हारिया जायोना बिसिनिखौ औ माने गावबागावनि बिदि दिन्थियो आरो।
बर'नाथ' जाया जाहैबाय फिथाखौ फिथा लावदुम जाबा मोसौ मोसौनाव दुमालु जायो होननानै औ बेनि थाखायनो जाया आरो ओरै जोंनिया माबा जाबाय सिथाव जाबाय एनथाब जाबाय लारु जाबाय। उदैयानो गाज्रि जाजोबो आंना बे बोथोराव फैबाथाय जानो लुुबैनानै जानोसै ओमफ्राय उदैफ्रानो गेस्टिकसो जालाय लांङो।
एसे एसेल' जा लोगो एबारहाय बयामाव सोनानै दोननो मा बिब्दिबो खालामजायोना उनाव आरो जानो लुगैफिनो।
औ नोंथ' देग्लायनि बैसागुआवबो सफैनाय जायासैदांना गामियाव?
बैसागुआव ओहो आं सौहैयासै लोगो बैसागु बहरावसो मानि खामानिफ्राबो बांसिन जानानै होयो ओरै मावख'आवबो बन्द'बोथ' गैखाया।
ओ- औम। बैसागुफोराव दमासिफ्राव न'आव फैनो मोनबालाय मोजां मोनो आरो।
औ
बैसागुआवथ' दानियाथ' बारा फालिला। सानथाम गाहामल'सो सानब्रै गाहामल'सो फालिसै दानिया गोदोनि बायदि फालिलाना।
औ आंहा बे औ बैसागुनि बे माबाफोरखौबो बावलायलांबाय मोसौ थुख हैनायबो नुला माला गामियावबो थांनायबो जाला नालाय।
गामियाव माने मोसौफ्रानो खम जालांजोब्बाय। बिनिखायनो बिसोर नियमफोरखौ एसे बारख्ल'नाय बायदि नुसै दाना मोसौ गैला नालाय। दाथ' आरो मोसौजोंनो हालौवनाय जाला आबादफ्राबो ट्रेक्टरजोंसो। मावनाय जासै नालाय ओमफ्राय मोसौ थानायफ्राल'सो एसे माबानोसै। मोसौ थुखैनाय बे एक थारिखाव मोसौनि बैसागु होनोना मोसौ थुखै थुखैनानै मोसौनो माला आरि गानहोनानै मोसौखौ फुजा होनाय थुखैनाय बेफोरो खायसे खायसेयाल' खालामसै आरो खायसे खायसेयाथ' खालामलायानो होनजाबाय।
औ नंगौ आरो माखासे नेमखान्थिफ्राबो। एसे गुबुन बेबायदिनो जाथि बे जााथिफोरजों ज' ज' थालायनानै एसे एनै सोलायनाय गावनिखौ एसे बावनानै ओ-मोरेबा एसे मिला मिसा जानाय बायदिबो नुलायलाङो एखमबा समाव।
औ सोलायलांबायानो गोबां सोलायबाय। बैसागुफ्राबो नै सोलायबायानो गोदोनि समावथ' आरो बैसागुआव। ज' ज' रंजानाय ज' ज' गामि गामि हाबनानै मोसानाय दङमोन ना। गोदोनि समावथ' आरो सियारफोर खामफ्लायफ्रावनो जिरायामोन। खामफ्लाय सेराव जिरायबा बै न'खरनि ओ-गेदेरखौ अपमान खालामनाय जायो होननानै हाफ्रावसो जिरायलाबायायोमोन दाथ'। सियारफ्रावसो जिरायो बिदिनो गासैबो बुस्थुफ्रानो सोलायजोब्बायना।
औ औ नंगौ औ।
आरो दाथ' बांसिन न'खर न'खर हाबनानै। मागिनाय बा मोसानायखौनो नुनो मोनला दा अबेबा फोथारफ्राव बिदिनो लांदां बैसाग गोनि मुङाव हाबाफारिफोर खालामनाय प्रग्रामफोर खालामनाय बेखौल'सो नुनो मोनसै।
औ बेबो मानि। एखमबा समाव बेफोर खालामैनि जाहोनाबो हारिमु मुनि मुङावहाय बे फोरबो फालिनायनि मुङावहाय। हानाय हायि मिथिया फैसा रांफोरखौबो मानि बुरजा बुरजा बियोना हानायखौ मिथिया हानायखौबो मिथिया। बेफोरनि थाखायबो आरो एसे लोंला जाला जायो। आखल आखुफोरखौ एसे देखायो दिन्थियो गाज्रि दिन्थिबोनाय जायो लोंनानै जानानै। बेफोरबायदिनि थाखायबो एसे गामि गामि। गामि लायै गामि बेफोरखौहाय बन्द' खालामनायखौ आङो मोनदों मोनदांदों।
औ बेनोथ'। माने जोंनि आथिखालनि मानसिफोरानो सुबुंफ्रानो एसेबो साननाय हनाया खम जालांबाय मोजां साननाय हनायखौनो रावबो लाखिला नालाय। बयबो गिदिरफोरखौ मान होनो रोंला लोंला जाला बेफोरबायदियाव समाजाबो गाज्रि जालाङो गुबुंले जालाङो आरो उन्दैफ्राबो सोलोङो नालाय बेखायनो एसे गामि गामि माबानायाबो मोजां गोरा खालामनायाबो मोजां
नोंंगौ आरो हरफाथाला थानो नागिरो अबेबा समावथ' मानि सानावनो सोरां बारां जोबनाय बिदि गैया आरो। हरफा मानि थानानै ओ- जानाय लोंनाय खालामनो नागिरो न' न' हाबनायाबो। ओरै गामियावथ' जोंहा थाबैनो। जायै लोङै उन्दुनायनिसो सम जायोना बेफोरबायदि समावबो माब्लाबा समावथ' बे माग इनोम हाबनाय न' न' मोसानाय बेफोरखौबो नुलायलाङो बिदिखौ आरो साबजानाय मोनाना गिदिर गोलावफोरा बे बैसो जानायफोरा
औ गामिनि सुबुंफ्रा मालाय टाइमावनो जायो टाइमावनो उन्दुयो नालाय बेनि थाखायनो देहाफ्राबो देहा सावस्रिफ्राबो मोजाङै थायो गोदोनि समावथ' मालाय बेलासिबानो ओंखाम जानानै बयबो हजम जानानै थाब उन्दुयोमोन नालाय। दोगोन माबायाबो मोजां थायोमोनना बिसिना।
औ।
ओमफ्राय आरो ओरैहाय फुङावनो थाब सिखारनोसै सोरांसि सोरांसियावनो माइ सौनोसै मा मा खामानि मावनो मावनांसै मालाय बेयावनो एक्सारसाइसफ्रा जाखायो। जिमाव थांलायनांगौ दरखारानो गैयामोन दा जिमाव थांबाबो माथो बेनो बेसो।
नङाब्ला। जिमाव थांबाबोथ' आरो जिमावहाय बे ए सि सिङाव थानानैसो बिसिना मानि बेयाम खालामनायानो दसे दफा मानि खारबाय ट्रेडमेलावबा माबा लिफटिं खालामनांगौबा। खालामबाय न'आव फैनानै आरो सोरबा सोरबाथ' उन्दुफैफिननायसो नियम दंबावो।
औ उम दे लोगो होमबा फैनो सोलाबोबा फैबानो जाबाय फैगौ रबि
औ औ रबिबारसिमाव आंना खामानिया जोबहैखागोन आं थांथारगोन दे लोगो।